औ खना बि मानखौ
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा माबाफोर खामानिफोर मावदों नामा दायो नोंथां।
दा ओरैनो दं नोंथां।
औ हब्ला दसे सम सावरायनो हागोन नङा नोंथां।
हागोन नों थांनो हागोन।
अब्ला जों आयदा मोनसे लानानै दसे सम सावरायसिन जों दा मा होनो जोंनि अनला ओंख्रि संनाय
औ औ
आदबनि सायावनो एसे सावरायनोसै होनदां अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो दा नारजि ओंख्रिखौबो बोरै सङो न माने बेनि सैनो एसे सावरायनोसै नाम नोंथां ना होनो
सावरायजायो नोंथां सावरायजायो मोजाङै
जिहेतु अनला ओ संनाय बा जोंनि ओनसोलाव बा अनला बोरै सङो थां फोरोंनोसै होनबा अनला ओंर्खि होनो बाथ' जोंनि बर' नि नांमबार वान ओंर्खि ओमबा जि आइ टेक जि आइ टेकबो मोननाय मोन्नो हानाय ओंख्रि जिहेथु अन अनला होनोबा जोंना गामियारि ओनसोलाव गोबां जों माने जा गोबां मैगंनिफ्राय लानानै बिबारनिफ्राय लानानै दंफांनिफ्राय लानानै गोबां दंफां बिलाइनिफ्राय लानानै गोबां माने मैगंजोंनो जोङो बेनला ओंख्रिखौहाय जानाय जायो नङा होमबा
जायो जायो नोंथां नांगौ जायो।
जिथु बे अनलाखौ जोंओ मानायनिफ्राय जायो होमबा अनलाया जों अनलाखौ मा होनो औ माइरंनिफ्रायनो जों ओंखाम जाग्रा माइरंनिफ्रायनो जों बानायनाय जायो नङा होमबा
जायो औ
जिहेथु अनलाखौ जों जानो थाखाय सिगांग्रोनो माइरंखौ सोमनानै दसे सोमनानै जोङो बोखांनानै दै गोसर होनानै लाग्रोनाय जायो नङा होमबा
औ
बेबायदि सर' होनानै लानानै जों मा खालामो जोंनाव जिहेथु जे उवाल उवालजों जोङो माबाखौ बे माइरंखौ देनानैहाय गुन्दै खालामनानै लानाय जायो।
औ
गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनावहाय जों बेखौहाय जों माजों जागोन जिहेथु जों जेनेबा दाउ बे दाउखौहाय जों गोदानानै बुथारनानै गोदानानै आरामनो मा होनो ओ दाउखौहाय जों एसे एवफ्रामनानै लानानै बा खावसे फोमोननानै लाखानानै एवफ्रामनानै थावजों एवफ्रांनानै लानानैहाय जों बे अनला ओंख्रिखौहाय जोङो ओ दैखौ फुदुंनानै बा जों बे ओ दाउखौ एवनानै दै होखांनायनि उनावहाय जों मा खालामो सोरबाया ओ अनला ओंख्रिखौ बा बे अनला द अन गुन्दै देनायखौहाय एसे एसे होनानैहाय गलाय गलाय गलाय गलाय खालामनानै एरबाय थायोबानो माने बियो जोंनि मानायाव अनलानि महर लालाङो आरो अनला ओंख्रिया। आरो सोरबाया मा खालामो बेखौ जिहेथु अनला देनाय गुन्दैखौहाय माने माबायाव थुरैफ्राव दैजों गलाय खानानै लानानै लुसोमनानै होबा होबाबो जायो आरो जिथु अनला होनोबा अनला ओंख्रि संनायाव माने अनला ओंख्रिखौ बेसिबांनो एरो बेसेबांनो माने गोथावसिन जायो होननायखौहाय माने खोनानो मोनदों आरो आरो अनला ओंख्रिखौ संबा माने अनला ओंख्रिखौ माने बांसिन एरखानांगौ आरो बेलेग ओंख्रिनि अनगायै
औ
बे अनला ओंख्रिखौहाय बांसिन एरनांगौ जायो मानो होनो जेनबा बे अनला खौ एराब्ला जोंना बे जिहेथु अनला
औ
बे माने गोदोनानै सिङाव खामनायनि चान्स जायो माने सिङाव खामजानोबो गिनांगौ आरो बेखौहाय ओंखायनो माने बांसिन एरनाय जायो आरो बेखौसो बेसेबांनो एरो बेसेबांनो माने साबसिननिफ्राय साबसिन जालाङो आरो बे ओंख्रिया। जिहेतु अनला ओंख्रि होनोब्ला माने गोबां जे दङो नाजोंबो जायो अमा बेदर संबा जायो बि अमाखौ गोरानजोंबो जायो। आरो माखासे जोङो हमनानै ला जों बारसिखा बिबारफोरजों जों गामियाव जायो नङा होमबा।
औ
बारसिखा बिबार बिदिनो सेवालि बिबार जे बिदिनो सेवालिफोरजों ना बर'नो बनानै बर'नि सिरियो नंङा होनबा।
औ
आरो बेबायदिनो जोंना थाहैबाय जोङो मा होनो बेखौ ओ थाइगिर फिथाइफोरखौबो जों जायो।
थाइगिर अनला जायो।
थाइगिर अनला आरो बेबायदिनो मा होनो मेवा गोथांजोंबो जों जायो। आरो मेवा गोखैजोंबो जों जायो।
औ
आरो बेबायदिनो सजना बिलाइफोर होनानैबो जों जायो।
जायो नोंथां जायो।
उम आरो गोबां बेबायदिनो बायदिसिना बुस्थु होनानै जोङो बे अनला ओंख्रिखौहाय जों एम्फौ बे जिहेथु न'आव फिसिनाय एम्फौ
औ
न'आव न'आव फिसिनाय एम्फौ मा होनो बेखौ इन्दिनि एम्फौ इन्दि एम्फौ बेजोंबो जों बे अनला ओंख्रिखौहाय संनानै जायो। आरो बेबायदिनो जों जेब्ला माइ गायनाय समाव जोंहा गमा गोथाव मोनो नङा होमबा
औ
बे गुमा गोथावफोरजोंबो जोङो मा खालामो बे गमा गोथावखौथ' जोंना मोननाया एसे खस्थ' नङा होमबा
औ
बारा मोनबाङा जिथु मालाबा समावहाय जों माइ आाय समाव गोबां एसे मेरला मोनोब्ला जों मा खालामो बे गोथावजोंबो जों संनानै जानो थाखाय मिलौलायनाय बिराद गोथाव जायो आरो बे अनला ओंख्रिया
औ औ
आरो जिहेथु जोङो गामियाव थाग्रा मानसिफ्राथ' अनला ओंख्रिफोरखौ गोबाङानो माने बा गामियाव जाखायो नङा होमबा
जाखायो।
आरो अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि जानाया अनला ओंख्रि संनायावबो जोंनाव खरसायाबो खम थाङो।
औ
जिहेतु गामिनि मानसिफ्रा जायो आरो आथिखालावहाय ओरैबायदि मोजां आं मोजांखौ नुनो मोनदों आरो जे माने अनला ओंख्रि सोहोराव थाग्रा मानसिफ्राव माने अनला ओंख्रिखौ जानो थाखाय खस्थ' गैलिया
औ
मानि थाखाय जेनोबा जोंना माखासे गिदिर गिदिर हटेलफोर जेरै ओ बाजै हटेल आइ हटेल
औ
बेफोरबायदि जोंनि बर'नि गिदिर गिदिर ओसोलफ्रावहाय माने अनला ओंख्रि खौ मेन ओंख्रि बायदि बा माने सब बेफोरबायाददि गिदिर गिदिर जोंनि बर'नि हटेलफ्रावहाय ओ
औ
अनला ओंख्रिखौ मोननाय बा जानो मोननाय खालामनाय बाय बेफोर ओंख्रिफोरखौहाय जे बेफोरबायदि हटेलाव फोदों माने जोबोद माने मोजां जादों आरो जिहेथु माने जोङो टाउनाव थाग्रा मानसिफ्राथ' ओ बेफोरबायाददि सोमनानै ओ देनो मानो एसे दिगदार नङा होमबा आथिखालनि आथिखालनि जुगावथ' माने ग्रेन्डारफोर दङ जा जा संनानै जानोथ' हायो अब्लाबो माने माने माखासे जोङो जों इजियैनो हटेलफ्राव थांना थाङोब्लाबो
औ
जानोे लुगैबो बा मोनजाफबाय माने जोबोद मोजांखौ नुनो मोनदों आरो
औ
आरो बेबायदिनो जेनेबा नोंथांमोनथि जायहाय ओ नारजि ओंख्रि बा बे अनला ओंख्रि फोरखौनो माबायदि संनानै जायो बा ओ दाबो गोदो गोदो जेरै जायो दासिममालागैबो बेफोरबायदि बिदिनो गोबाङानो जायो ना खमायलांबाय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथाङा हागोन
औ
दा नोंथाङा दासो खोन्थ खोनथालांनाय ओ जेनेबा जे अनला ओंख्रि जोंनियाव महाय दाबो जायो बे जोंनि नाम्बार वान ओंख्रि होननानै जों बुंनो हायो बा आंनिथ' नाम्बार ववान खायो आं ओरैबायदि गोथाव मोनखायो बेखौ अनला औवा मेवाइ दाउ होनानै जोबोद मिलोवहाब आरो जोबोद गोथाव मोनखायो आरो आं बे ओंख्रिखौ बेफोरबायदि ओंख्रि खौ जोंनि ओनसोलफोरावहाय बा जोंनि गामि ओनसोलाव जायो गोबाङानो दासिमबो गोदो जेरै जायोमोन दाबो इसेबाङानो जायो दा नोंथाङा जेरैहायखिनि बुंलांदों फोरमायलांबाय अबा ओंख्रिखौ जों माजों माजों जानो हायो माजों माजों गोथाव जायो बेखौहाय माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै फ्राय नोंथाङा जेरै खोन्थादों एओरैनो खोब जोंनि ओनसोलनि संनाय खावनायजों जोबोद गोरोबखानाय गोरोबनाय आरो दा आं बेनिखायनो जोंनियावहाय नारजिखौ ओंख्रिखौ बोरै सङो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायहरनो सानबाय आरो दा
औ औ औ नांगौ
दा नारजि ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोंनो नारजि नांगौ दा नारजिखौ मानिफ्राय मोन बिनो जों होमबा जोङो बेखौ फाथो जों फैयो नङा होमबा फाथो मैगं बे फाथो मैगंखौ जोङो मा खालामगोन बेखौ जोङो जेब्ला बे रायो जेब्ला एसे गेदेर जानानै अब्ला जों बेखौहाय बिलाइखौ बा एसे बिजौफोरखौहाय जोङो खानानै मोजां मोनसे जायगायाव फोराननानै लाग्रोयो जेब्ला फोराननानै रानो अब्ला बेखौ जोङो बोनथुमनानै बा मोजां जायगायाव जों खाथुम होननानै बेखौ दोननाय जायो थिग बेबायदि बे रानोब्ला बेखौ जोङो जानो थाखाय रेडि खालामनानै लानाय जायो आरो नार्जिखौ जोङो गिबियावनो सोरबा सोरहाबा दख'यो बा जोंनि बा जोंहानि न'आव जानायखौनो' खिन्थानोसै आरो बा जोंहा एसे रुख'बग्रोयो गिबियावहाय
दा नारजि ओंख्रिखौ जानाया ओरैनो जाफेराखै बेयावहाय अमा अमा बेदर लगायनानै जाबाय बेखौ आं जोबोद गोथाव मोनो अ नारसै जों अमा दा बेखौ बोरै सङो होमबा गिबियाव बेहाय नारजिखौ रुग्रोनानै लाबाय एसे थिग बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै आरो फिन खनसे रुनानै लाबावसै आरो खारै होननानै मफ्राय जेब्ला बेखौ मिस मिस मिस मिस एकदम मोजाङै गिबियावहाय सागंजों साना लाग्रोसै आरो बेखौ बिनि उनावहाय अमाखौ एवनोसै आरो जि मोजां एवनोसै बेखौ पियास थाव, संख्रि, बानलु, मस्ला -मस्लि नांगौ रोखोमनि गोथाव एकदमबारे बेखौ होनानै जेब्ला बियो ओ मोनहां अमाया जेब्ला मोजाङै एवथमनानै फ्राय आदा मोनखायो बेसेबांसिम मोजां एवनानै बै रुखानाय नारजिखौ बेवहाय होसनो आरो बेयाव होसननानै बेखौ मोजां जबहोनानै एसे मोजां जबहोनानै बेखौ संनाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो नारजि ओंख्रिया जायो खोब गोथावनो आरो जोबोद गोथाव ओंख्रि थिग बेबायदि जायो आरो जोंनि। न'खराव बा जोंनि ओनसोलफोरावहाय दा आं बेखिनिखौनो नोंथांनो फोरमाय हरबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जिहेथु नोंथाङा नारजि ओंख्रिनि जिहेथु नोंथां नोंथांमोनहा बोरै जायो बेफोरखौ माने मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय जिहेथु जोंना दा समावबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ अब्ला जों दोनथ'लायसै नामा नोंथां ना?
औ दे दे नोंथां दे।
औ